औ नोंथां
औ औ जोबोर मोजाङैनो खोनादों।
अ ओमफ्राय मा होनो? गोबाव जाथारबायमोन नोंजों रायलायनो मोनिया।
औ औ औ आं एसे बेस्थ'मोन। दंनायाथ' आङो मोजाङै दङ खिन्थु न'आव एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरो।
नोंनिखौ मो बारा मोजां खोनाफैयाखै। ओ एसे नेटवार्क नि उसुबिदा नामा नोंथांनियालाय?
जानो हागौ गामियाव बिदिनो बारा नाङा औ औ। जोबोर मोजाङैनो खोनादों।
अ आं नोंनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै एसे
नंगौ अ नोजो गामियाव बेबायदिनो जोंनिया। गामियाव खोनाबाय?
ओ हेलौ
खोनादों ना? खोनादों?
ओ एसे मोजां खोनाहांदोंमोन दासो
औ औ औ गामियाव बेबायदिनो नेटवार्क गैया ओं गामियाव बिदिनो होनदां हेलौ